हेलौ नोंथां
औ
नोंथाङा प्रियैनो दङ दा?
औ औ दं नोंथां
अ अ आं माबा टपिकसो लाना फैदोंमोन सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
ए दैबाना नोंथां नोंथांमोनथिं दैबाना जागानो जाया नोंथां?
जायो दा नोंथांनि थुफिखगा जाहैबाय दैबाना ना?
उम
दैबानायाथ' जोंथिंजाय जायो जानाया जोंनि गामि खाथियावनो जोंनि ओरै माइ गायग्राथिंजायनो खाथियावहाय मोनसे दैमा दं आरो बे दैमा दै दैमायावहाय माब्लाबा बोसोराव दैबाना जायो आरो माब्लाबा बोसोराव दैबाना जाया आरो। दाथ' देग्लायहाय दाख्लैसो जानानै थांबाय थेवबो बारा गिदिर जायासै बेनि जाउनावनो दै बाना जायोब्लाथ' जोङो खहा जायो आरो साननो थाङोब्ला फारसेथिं मुलाम्फाबो जानो हायो आ मुलाम्फाया जाहैबाय दैबाना जायोब्लाथ' गोबां दैबानाजों फुलुं फैफायो हा-हाफोरनिफ्राय फुलुं लाबोनानै हाफोराव जमा जमा दोनफैयो बे दैबानाया आरो फुलुं थानायावबोथ' गोबां बे फुलुङाव माइ गायोब्ला गोबां जायो माइआ बेनिखायनो जोङो सानोनो थांबा मुलाम्फा मोनोआरो आरो खहा जानायाथ' जोङो माइ आबाद। दाथ' जोंनि गामियारि गामियारि ओनसोलनि आबादानो जाहैबाय माइ आबाद नालाय दाथ' माइ आबादानो सोलिगासिनो दं दैज्लां बोथोर नालाय बे माइ आबाद। खौ जोङो मावखांनानै जुदि दैबाना जायोब्ला बे दैबानाया जोंनि आबादावहाय जोबोद खहा खालामफैयो मानो होनोब्ला दैबानाजों जोबोर जाबोर जाबोर दंफां मुराफोर बेफोरबायदिफ्रा फैफानानै जोंनि माइफ्राव फबसिन फैजोबो। आरो जोंनि हाखौ जोंनि हानि फुलुंखौ लांनानै गुबुन दाबसे जायगायाव दोनहैयो। आरो जोंनि न' बांफ्रा ओरैबायदि खहा जायो आरो मोसौ मोसा दा थांफाजोबो न' बाङाव थानो जायगा मोना जायो आरो जानाय लोंनाय जोबोद जोबोद खहा जायो आरो बेनि थाखायनो। फारसेथिं खहा जायो आरो फारसेथिंमुलाम्फा जायो आरो।
ओ नोंथां मोनथिं दलहा जायगा होमबा ना? ए ओंखायनो दैबाना जाबाथाय प्रब्लेम जाथारा आरो ना।
औ जायो नोंथां।
उम
दै बानायाथ' जोङो। मिथि नालाय मोनला ना जाय माब्लानि समाव मा जायो दाथ' अखा बोथोराव दैज्लां दैज्लां अखा बे अखायाथ' हाबायानो थायो बिनिखायनो अभेन बे हाजो खाथि नालाय हाजोनिफ्राय दैबानाया देरबोनानै जोंनि बे दैमायावहाय ज' जाफैनानै जोबोर गिदिर दैमा जाफैयो आरो। बेनि थाखायनो जोङो बेखौ होबथानो थाखायबो जों गोबां खामानि मावनांगौ जायो जेरै माथावरिफोरखो थेनो थाखाय जोङो। रायजो राजाफोरा ज' जानानै औवाफोर लांनांगौ। औवाफोरखौ थुथेना दोनोब्ला जोङो एसे होबथानो हायो। आरो सिगांथ' जोङो बेफोरबायदिनो होबथानायनि राहा खालामनानै होबथानानै दोनदोंमोन आरो दाथ' बुखारानो लांजोबबाय औवाफोरबाबो आरो माथाव फ्राबो बायजोबबाय माथावरिफोर बायजोबनानै आरो हाफ्राबो गिसि खाजोबनानै गोबां लोमसावनानै आरो जोंथिंल' नङा आरो गुबुन गुबुन गामिफ्रावबो लोमसावनानै जोबोद खहा खालामहैबाय आरो दैबानाया।
उम।
दैबानायाथ' मिथिंगायारि जाब्रबथाय नालाय बेखौ बेखौ रावबो हमथानो हाया बेनिखायनो ओ माथावरिफोरखौ होबथेनानै थुथानानै दोननांगौ आरो‌
उम नोंथांमोननिथिं नोंथांमोननि नोंथांमोननिथिं दै लोमसाव जोबथारो नामा होमबा ना?
औ दैबाना जायोब्लाथ' लोमसावजोबोआनो।
दैबाना जाबाथ' आबाद फोथाराथ' आबाद खिथि मावनोथ' हानाय नङा ना दैबाना थाबाय थाबा।
औ औ हाया नोंथां आबादानो गासिबो खहा जालांजोबो। दै लोमसावनानै जाबोर फबसिन फैनानै आरो जोंनि हा थाव गोबां बालाफोर गालाङो बै बालायावथ' माइ गायबाबो नागिरा आरो माइ गायब्लाबो फिथाइफोरखौनो मोना-मोना। बिनि थाखायनो जोंनियाव खहा बांसिन जायो आरो।
उम‌ जोंथिं ओं खोनादों नोंथां।
उम।
जोंथिं इसेबां बिदि नङा जोंथिं एसे बोरि नालाय दैै बानाय इदिनो सहैस्लाबा आरो जों खेथियाव आबाद मावग्राफोराव।
उम।
बेबादिनो एसे एनै खरसा जानो माबा मोनलाबायो आरो इदिनो। हायाबो बारा गैया नालाय सय बिगासोल'।
औ जोंथिंथ' सोरनाबा सोरनाबा गोबां गोबां दङ दस बिगा बार' बिगा गाहाम दं आरो दाथ' जोंना फास बिगाल'सो।
औ।
दाथ' जों औ गायखांजोबनायालाय गायखांजोब्बाय नोंथां। नोंसिनि थिंलायलाय?
जोंथिंबो गायखांबाय गायखांनाय सोरनाबा सोरनाबा दंबावो नोंथां।
उम हा नोंसिनिथिंलाय दैबानाफोर जाबाय थायोना जाबाय थाया नोंथां?
जोंथिं एसे बोरि जायगाना दैबालाय जोंनि आबाद खिथि जा मावग्रायाव सहैस्लाबा ओ बेलेग साइडथिमो थाङो माने।
औ दैमाफोर गैया नामा नोंथांथिं?
जोंथिं दैमा गैया एसे गामि दसो बारना दङ आरो। बिनियानो मालाबा मालाबा बायफ्लंलाबायनानै फैयैनो ओमफ्राय दा देग्लाय बायफ्लंना फैयाखै आरो।
औ देग्लाय खहा जायासै आरोना
देग्लाय बारा खहा जायाखै जानाय नोंथां।
उम। नोंथांमोनथिंलाय दायो मा मा आबाद मावगासिनो दङ?
दिन्थि दा दैलां बोथोर आरो बिदिनो आबाद आबाद खि थि मावो। आरो इदिनो जुखाम जुखाम गायो
उम
खुमब्रा इदिनो
उम दायो नोंथांमोननिथिंजाय माइफ्राथ' गोदान गोदान ओंखारबाय थादों आरो दा नों नोंथांमोननिथिं मा मा माइखौ गायनाय जादों?
जोंथिंथ' दा माइखौ रनजित, फरिमल आरो माइब्रा माइ बिसोरखौ एसे मोन थांखौल' गायनाय जादों जोंहा नोंथां। माखासेखौ मा मा नाम मोनो आं मिथिलाय लाङा बेलेग खुरा गायदों खोमा नोंथां।
उम। दायोथ' माइफ्राबो गोबां गुबुन गुबुन गोबां रोखोमनि ओंखाम फायबायना गोदान गोदाननि
नोंथांमोनथिलाय मा मा माइ गायदों।
दायोथ' नोंथां नों नों होननाय बायदियानो जोंथिंबो बांसिन रनजित परिमल जाङिया आरो माइब्रा जोसा बेफोरखौनो गायो आरो दा इदिनो गोदान ओंखारनाय जनामाइया होनो आरो नोंथां बेखौबो गायनाय जादों सोरबा सोरबा बांसिनानो गायाखै आरो नखरफा नखरनैल' गायग्रोदों
ओ गोबां फिथाइ थायो खोमाना नोंथां बिदि माया गोदान ओंखारनाया दा
औ औ थायो खोमा नोंथां जों दाथ' जोंनाथ' गायनायानो जायाखै मानो होनोब्ला जोंनि हायाथ' बांद्राय गोबां माइफ्रानो जानो हमा नालाय
ओ दै बानायनो थाखायनो प्रब्लेम आरोना नोंथां नोंसिनिथिं
जोंनिथिं हाफ्राबो जोबोद दैबानाबो जानानै जाउनाव हाफ्रा गोजौ गाहाय जाबाय आरो हाफ्राव हासार गैला बुखारना लांजोब्बाय दै बानायानो आरो ससेथिं दलहा जाबाय आरो ससेयाव ओरैनो रानस्राव जाबाय आरो गोरान जाबाय हाया बेनि थाखायनो अबावबा अबावबा बाला गारना गालांबाय अबावबा जाबोरफोर थाबथाना गालांबाय बिनि थाखायनो हाफ्राव माइया गायब्लाबो मोजां जानो हमला आरो
उम नोंथांमोनथिंथ' माइफ्रा मा होनदों नोंथाङा
नोंथां मोनथिंलाय माबायदि जायो माइफ्रालाय
सोरनाबा सोरनाबा जायो
उम
दा जों अबेबा मोजां अबेबा गाज्रि ससे गाज्रि एम्फौ जानाय बिदि थाला बायो ना एम्फौ जानायनि थाखायनो बारा मोननो नागिरा माइफोरखौनो नोंथां
औ औ दाथ' एम्फौफ्राबो जायोना गोबांनो
ओम बोरै जायान आरो नुथ जैंखायनो था
औ औ गोबां मुलि सारनायनि जाउनावबो होबथानो हायाना नोंथां
अ ओ आरो रांनि प्रब्लेमा नोंथां एम्फौनि मुलि होनांगौ ना खोथियाफोर फोनायावबो हासार होनांगौ रांफोरनि
औ औ दैबानाफ्राथ' जों बिदिनो गोबां खहा खालाम फैयो नोंथाङाथ' मिथिनो मोनखाबाय दा
ओम
आरो दैबाना जायोब्लाथ' जोङो बिदिनो बायदिसिना फोरबो मोननाय जायो जेरै नाफोर फैफानाय मोनो खांख्राइफोर बेफोरबायदिबो मोननाय जायो आरो
बेफोरबायदि आबाद खिथि मावनायावबो गोबां मोजां आरोना नोंथां
औ औ
आबाद खेथि गैयाबानो मानसियाबो थांना थानो हाया नालाय
औ जोंनि गामियारि ओनसोल नालाय आबादानो देरसिन जाहैबाय बे आबादखौ मावाबाथ' जोङो बेनो देरसिन नालाय बे आबादखौ मावाबा जोङो जानो थाखाय माइरं गैया जायो नालाय
ओम
बेनि थाखायनो जोंङो बे आबादखौ मावनानैबो जों गोबां रां बुथुमनो हायो आरो
ओ
आबादखौ बे आबादखौ मावोब्ला जेरै दाथ' गायनाय सम नालाय गायनाय नि गायनायनि एसे उनावहाय जेरै फिथाइ ओंखारब्ला जेखौ आरो गोमोन जायोब्लाथ' बेखौ हानानै हाननानै मोथि खानानै जोङो ज' बुथुनानै न'आव लाब्रा दोनफैयो आरो न'आव लाबोखांनानै माइ मारा होननानै जोङो बेखौहाय बाख्रियाव एसे सोनानै दोननो हायो नांगौ खिनिखौय आरो रांनि गोनांथि जा ब्ला बेखौ जोङो फाननोबो हायो गुबुन गुबुन जायगाफोरावथ' बेफोर आबादखौ बे माइ आबादखौ मावनाय जाया नालाय जोंनि गामियारि ओनसोलावल'सो मावनाय जायो नालाय बेनि थाखायनो जोङो नांगौ जानाय रांफोरखौ जों मोननोबो हायो आरो
दे होमबा ना नोंथां दोनथ'नोसै
औ दाथ' समाबो जाना फैबाय दे
ओं